औ नोंथां।
औ मा खबर नोंथां?
बे गरमनि गेजेरजों गोबां खस्थ'। सहायनांगासिनो नोंथां।
माबायदि खस्थ' सहायनांखो नोंथां गरमावलाय?
कारेन्टआबो सम सम थांना होयो।
अ
नोंथां दे होमबा मोनसे बुस्थुनि सायावनो टपिकनि सायावनो रायजलायनोसै ओरैनो गरमखौ बारहोनो थाखाय।
ओ आस्सा जायो नोंथां जागोन।
ए नोंथां दाथ' जेबो उसुबिदा जानाय नङाना रायलायबा।
जानायाथ' जानाय नङा नोंथां रायज्लायजागोन।
औ
मोनसे टपिक लानानै बिदि रायलायोब्ला आं मोजांसो मोनो नोंथां।
उम
नोंथांनाव आं मोनसे कुइसन सोंनो सानदों।
अ सोंदो दे नोंथां।
औ नोंथां मा होनो। जोंथ' नाफामखौहाय बर'नि माने ट्रेडिसनेल ओंख्रि बा बाथोन हिसाबै गनायना लायोना नोंथां।
औ नोंथां।
बेखौहाय आं माने जानो मोजां मोनो नाथाय खालामनो रोङा बेनिखायनो नोंथाङा मारै खामो बेखौ आंनो एसे सुंद'यैबाबो फोरमायना होलाय नोंथां।
नाफामखौना नोंथां।
औ नोंथां औ
उम उम नाफाम नाफाम बनायनोब्ला नोंथां
औ
जोंहाथ' बर'फ्रा नाफाम होनोब्लाथ' बुहुद गोथाव मोनो आरो ना। गोथाव मोनसोगारो बा बर'फोरनि ट्रेडिसनेल मोनसे ओंख्रिबा इदिनो बाथोनफोर बायदि जाबाय आरोना बियो नोंथां।
औ नोंथां
खोनादों ना नोंथाङा?
औ खोनादों नोंथां।
औ बेखौ बनायनो थाखैब्ला मोनसे इदिनो ना गोरान थानांगोन आरो ना।
औ
ना गोरानखौ फोराननानै लाबाय सान्दुंआव मोजाङैनो बेखौ ना गोरान गोजाबो बनायनो हागोन बेखौ बा थास' थास'निबो बानायनो हागोन आरो माने थास' बिफां इदि देन्थानि बानायनो हागोन आरो नोंथां
औ नोंथां औ
उम बेजों दुधालि गांखंफोरजों बनायनो हायो आरो नोंथां बे नाफामखौ माने बिदिनो देनांगोन आरो उवालाव खोनादोना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां
बेखौ देनांगोन देनानै मोनसे औवा हासुं दाननानै लानांगोन आरो बेखौ नांगौबायायदियै देना लानानै औवा हासुङाव। बेखौ थुम थुम सोनानै दोननांगोन आरो बेखौ माने फेसेवनो थाखाय बे फेसुकब्लासो मानसि ना नाफाम जागोन नालाय नाफामनि महर लागोन माने बिनि मोदोमनाया फैगोन आरो ओंखारगोन
औ नोंथां
बेबायदिनो बनायनाय जायो बेखौ आरो आ आथिखालावथ' बर'फोरा गोबां रोखोमनि नाफाम बनायनानै जायो होमब्ला नोंथां बिदिनो नागार आलिखौबो बनायनानै जायो। बेफोरबायदिनो मुला गुन्द्रुफोरखौबो बनायनानै जायो बर'फोरा
औ नोंगौ
औ गोबां इदिनो रोखोमनि आलादा आलादा रोखोमनिबो बनायनानै जायो। गोदोनियाथ' मोन सेल'मोन जाहैबाय आरो आथिखालाव गुबुन गुबुन रोखोमनि बनायो आरो रो नोंथां
होमबाथ' गोबां रोखोमनि खालामनानै जायोमोन नङा होमबा नोंथां
औ खालामनानै जायो। अब्ला नोंथाङा नाफामखौथ' बिराद गोथाव मोनो जा जानो हागौ जानो आरो नारजि अमा सबाय साम'
औ
आरो अनला औवा मेवाइ दाउ बेफोरखौ आरो नोंथाङा लोगोसे। जानो मोजां मोनो ना मोना
जानोथ' मोजां मोनो नोंथां आ अनला सबायाइ दाउ बेफोरबोथ' बर'नि मोनसे जे ओंख्रि नङा होमबा नोंथां।
औ आदसा ट्रेडिसनेल ओंख्रि औ
औ ओरैनोथ' लाफाफोर औ नोंथां बुंलाय।
औ अब्ला नोंथाङा बेफोरखौ जानोथ' मोजां मोनो होनबाय बेनि गेजेराव बबेबा मोनसे मैगंखौ बा ओंख्रिखौ गोथावसिन मोनो नोंथाङा। फोरमायनानै होदो सबायजों साम' बा सबायजों दाउ अनला दाउ औवा मेवाय बा
ए
अमा बेदरजों सबाय
औ
बेफोरबायदि आरो नोंथाङा नाफाम नारजि अमा बबे मोनसेखौ माने नों साबसिन मोनो आरो जानो नोंथाङा एसे बेखौ खिन्थानो हागोन ना
हागोन नोंथां हागोन।
उम
आं मोजां मोननायाथ' बांसिन अनलाजों दाउखोनो मोजां मोनो जाहैबाय नोंथां।
ओ
औ-औ नोंथां
आ आरो बेफोरबायदिनो। बेफोरनि अनगायै आरो
औ
बिदिनो मैद्रु मैला बा खारै लाफा खारै बा सजना बिलाइक खारै लाइ लाफा बेखौथ' बेखौबो नोंथाङा मोजां मोनो जानो हागौ
औ नोंथां लाफा ओंख्रि लाफाखौ खारै संनायखौ आं बिराद गोथाव मोनो
आचसा होनोमब्ला नोंथाङाथ' लाफा ओंख्रि खारैखौ खारै संनायखौ मोजां मोनो होनबाय।
औ नोंथां
बेखौ माबायदि सङो नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना लाफा ओंख्रि आरो खारै
लाफांग्रिखौ
ओ
ओ फार्स्टआवनो माने आंनि मिथिनाय बायदिखौ बुंनोसै आङो नोंथां औ फार्स्टआवनो लाफाखौ एसे एवफ्रामनानै माने एवाबाबो जायो डाइरेक्ट दैजों होबाबो जायो बे होनानै दसे खोबना होनानै खारै खारैखौ होखाबाबो जायो एसे उनाव होबाबो जायो नोंथां बेखौ बेनि उनाव सब बानलु हाय संख्रि बेफोरबायदि जि-जि नांगौ बुस्थु बेफोरखौ होजोबनानै मोजाङै गोदौहोनानै बेनि उनाव नाथुर गोरान बा ना गोरान बेफोरबायदि हो होलानानै जायोबाथ' बिराद गोथाव जायो नोंथां।
आरो बिनि बे लाफा खारै ओंख्रि संनायाव खारै होयोब्ला हारसिंनो गेब्लेयो ना सानानै होयो दालि खाथाजों बेफोरबायदि खौ बुंनो हागोन ना नोंथाङा बेफोरखौ
औ माने साबाबो जायो ओमफ्राय ओरैनो नों एसे बिलायैबो जानोबो हायो ओमफ्राय खा साबा साबसिन जायो बेखौ आं सानो आरो
माने गेब्लेसिनो आरोना साब्ला उम
माने खारैआथ' ओरैनो गुरै खालामोना बुस्थुखौ
औ
नोंथां
गोबां बिदिनो सुबुंफोरा बेलेग-बेलेग रोखोमनि ओंख्रि संनानै जायोना। बेनिखायनो गाव गावाबा गावनि आरो ना
ए औ नोंथाङालाय माबायदि सङो?
आंथ' लाफा खारैखौथ' संनो रोङा बेनिखायनो आं नोंथांनाव सोंबाय आरो उम
उम
अब्ला नोंथां लाफा ओंख्रिखौथ' रायलायबाय आरो लाइ लाफा मुला बेसर मैद्रु जिखुनु खुदुनाफोर बेफोर मोननाय बेफोर मैगंखौ मा समाव मोनो बेखौ नोंथांनावसो नोंथांनिफ्रायसो एसे मिथिनो लुबैदोंमोन आरो आं
अ बेफोरखौ मेसें बोथोराव मोननो हानाय जायो नोंथां।
आदसा मेसें बोथोराव ना उम
दैज्लां बोथोराव औ दा मुला ओंखार मुला ओंखारो मुला सबाइ बिमा ओमफ्राय खांख्रिखला बेबायदि बायदिसिना-बायदिसिना फटल बेफोरखौ बांसिन मोननाय जायो आरो। जि बुस्थुखौ गरम बोथोराव नांगौ बेफोरो उल्था गोजासो नोंथां। माने बे लाफा ओंख्रिफोरखौ दा गरम बोथोर समाव जानो लु बैयोना अ' बेफोरखौ माने उल्था समावसो मोननाय जायो बेनिखायनो आं सानोदि ओ गोजांबो नि बैफोर मैगङा दा समा
मोनब्ला नोंथाङा दा समाव थानाय मोनब्ला सानो आरो ना नोंथाङा?
औ
हेल' नोंथां
औ नोंथां औ खोनादों।
औ बेफोरबायदिनो खोनानो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय नोंथां
औ नोंथां उननि समाव आरो लोगो मोनफिनगोन होननानै मिजिं थिनाय थाबाय नोंथां।
उम जागोन नोंथां।
औ नोंथां।